हेल' मा खालामदों?
नै आं माबानानै दङ ओरैनो गोलांलाबायनानै दं। ओंखाम जाखांनानै
ओंखाम जाखांबाय?
औ जाखांबाय।
ए मा मा ओंख्रि जाखो होनदों?
ओंख्रैयाव ना ओमफ्राय ओ बानलु बाथोन।
औ बानलु बाथोनखौ मा मा जों देनानै माबायो
बियो ओ बानलु बाथोनाव बानलु बानलु गोरान बिदि एवग्रोनानै ओमफ्राय सामब्रामखौ मेनांगौ आरो ओमफाय देदो सामब्राम होदो। दे होनबानो जाबाय बाथोन।
मेब मेबा थावसिन जायो ना
औ सामब्रामखौ मेनांगौ मेनांगौ सिगां
आदसा नोंथां अमा अमा फाराम बानायोब्ला मा मा नांगौ?
अमा फाराम बानायबाथ' माबा गग्रा बानायग्रोनां बुरजा लायोबा गग्रा बानायदो दिनो खथा खथा बानायथारो मानै गाहाम दोनजानाय थाबाथ अरलायलायबाय थायोना बा दो ओमफ्राय आदारा बिदिनो दाना नांगौ आरो थाब देरनायनि ओ गुन्दै लगायनानै एसे एसे बिदिबा साबसिन जायो आरो बिदनो मेडिसिनफोरबो लाना दोनफैखानांगौ आरो बेमारफोरनि माबा ना बेखौ एसे एसे होफाबाय थानांगौ बिदिनो आथिं लेंग्रा जानाय मानाय लामा फिलौनि बेफोरखौ लाना दोनखानांगौ आरो होनबा अमाफ्रा
मारै मारै जथ्न' लानांगौ जोङो बेखौ
बेखौथ' जथनाथ जथन खालामनांगोन बिदिनो दै होबाय थानांगौ साफा खालामनांगौ थाग्राखौ बिदिनो माबानानै होबाय थानांगौ आरो नङाबा बिसोरबो भायरास फोयोना बेसोरनि थाखाय बेमार जायो ओंखायनो सुनांगौ गोनां जायो माखौ बानायनो नागिरदों नामा